औ औ खोनादों ना नोंथाङा।
खोनादों नोंथां?
औ आं नोंनियाव बर' मोसानायाव गाननाय जोमनायनि फारसे सुंदयै बुंनो हागोन ना?
औ हायो नोंथां।
ओ। बर' मोसानाय बर मोसानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां मोसानाय दंङ नङासै।
औ नंगौ।
खेराइ मोसानाय हाबा जानाय मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय। मोसानाय बैसागु मोसानाय आरो रायजो जानाय मोसानाय बेबायदि बायदि बायदि रोखोमनि मोसानाय दङ। ओ बे बे मोसानायावनो ओ गोबां गाननाय जोमनाय गाननानै‌ मोसायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
जेरै दखना गानो‌ आरो दखनाजों लोगोसे ब्लाउस गानो। आरो साखा फारा लायो।
औ।
ओ बे दखनाया जाबाय बर हिनजावफोरनि गाहाय गानग्रा जि। ओ जिखौ हिनजाव मानसि सिफोरा ओ बिदिनो बिखानिफ्राय आथिंसिम गोलोमजासे गानो लोमजासे गानो।
औ औ नंगौ।
बेजोंनो लोगोसे ब्लाउसखौबो गाननाय जायो दखनाजों लोगोसे बियो बेबो हिनजाव माहा रिनि जाथोसे गानग्रा गस्ला ओ गोदोनि समाव हिनजावफ्रा अम ब्लाउस खौ गाननाय जायामोन नाथाय दानि समाव दानि मुगायाव ओ हाथाइसालिफोराव बायनानै ओ दखनाजों लोगोसे ब्लाउसखौबो गाननाय जायोसै। आरो बेजों लोगोसे ओ साखाफारा बिदि लानाय जायो। जेरै ओ बेबो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दोङो जेरै ओ मोसानायाव जोङो मेन लाग्रा हिसाबै जोङो रेगे रेगां बेखौ जों मिन्थिनो हायो।
औ औ
बियो बर' आगरजों समायना रमायना गाबजों दानाय रोखोमसे जि। ओ बेखौ बर' मोसानाया आयदाफोराव बांसिनै बाहायनाय जायो। ओ बे फालियाव बे रेगे रेगां फारियाव गाहायै हाजो आगर एरनाय जायो आरो बेनि गेजेर गेजेर फारौ मेगन बिबार हाथरखि आरि गोबां आगरफोरखौ एरनाय जायो। आरो बे रेगे रेगां फालिनि गासै गोलावा द' फुट आरो गुवारै थाम फुटसो जायो। आरो बर' मोसानायनानै होनोब्ला जोङो ओ हिनजावफोराल' जे मोसायो बे नङा हौवाफोराबो मोसायो जायो जेरै हौवा फोरा मोसानायाव गामसा गानो बर'फोरनि ट्रेडिसनेल ओ द्रेस हिसाबै बिसोरो गाहायाव-गाहाय फारसे गामसा गाननाय जायो बियो हौवाफोरनि रोखोमसे गानग्रा जि। ओ बे जिखौ गुबुन गुबुन गाबनि खुन्दुंजोंबो समायना महरनि दानो हायो। ओ बेनि महरा गोलावै गासै ओ स्नि फुट आरो गुवारा थाम फुट जायो। ओ बे साखौ गोबां समावबो गाननाय जायो। जेरै मोसानाय आरो मोसानायजों लोगोसे ओ खेराइ होनाय समाव आरो अजा आरो दामग्राफोरा बिसोरो मैथा गोजा गाब नि गामसा गाननाय जायो।
औ
आरो गामसाजों लोगोसे ओ बेखौ सान गला गस्ला होननानै बुंनाय जायो बेखौ गाननाय जायो आरो। बेखो बेबो बर' हिन्जावफोरानो दानानै बे सान गला गस्लाखौ ओ बानायनाय जायो आरो।
औ।
आखाइआ खान्दा जायो। आलो गस्ला गेन्जि होननानै बुंब्ला नोंथाङा मिथियो दा? ग्नज औ। उम गस्ला गेन्जिनिफ्रायबो बे गस्लाया ओ एसे गोलावसिन आरो रोजासिन जायो आरो।
औ।
बे गस्लाया बिखा फारसे माने गेजेराव हाखावनाय जायो। आरो बे गस्लाखौ हा हाबा खेराइ बैसागु आरो दामग्रा देबग्राब दामग्रा देग्राफोराबो गानो आरो।
औ नोंगौ।
ओव बेबायदि नो बियो बर' मोसानायाव गान्नाय जोमनायनि रोखोमसे ओ हौवाफोरनि गानग्रा गान्नाय जोमनाय होननानै जों बुंनो हायो। ओ नोंथाङाबो एसे ओ बर' मोसानायाव ओ। माबायदि गाननाय जोमनाय जायो आरो बर'फोरनि आरोबाव मा मा मोसानाय दोंबावो बेफोरनि फारसे नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन। ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि बर' समाजाव गोब बां रोखोमनि मोसानाय दं एबा ओ मोसानाय दं होन्नानै नोंथाङा बुंदों नोंगौ जोंनिया गोबां रोखोमनि मोसानाय दङ'। जेरै बैसागो मोसानाय। खेराइ मोसानाय। एबा रायजो जानाय मोसा नाय। ओ इफोरबायदिनो। फुजा मोसानाय हाबा मोसानाय नोंथाङा जेरै बुंनाय लेखायैनो इफोरबायदि गासिबो दङ' नोंगौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि गाननाय जोमनाया बेरखाङो। बुंनो थाङोबा जोङो बैस बैसागो मोसानायाव साफ फ्रोम हिनजावफोरखोनो गोबां रोखोमनि दख'ना एबा दख'ना गोमो फास्रा गोजा ब्लाउस गोजा आरो आर'नाइ आर'नाइ गोथां लानायखो जों नुनो मोनो। बुंनो थांबा। गावसोरखौ समायखांहोनो थाखाय गावसोरनि मोसानाया गावसोरखो बेरखांहोनो थाखाय जोङो माखासे बिबारफोरखोबो खानायाव जों थेबफानायखो नुनो मोनो। बेयाय जोंनि समायनाया बांसि न बेरखाङो होननानै जोङो मिथिनो हायो आरो ओ बेफोर आरो बेजों लोगोसे आर'न्नाया जोंना बयनिसाय मख'जाथावसिन। मानो होनबाना जों आर'नाइख खौ मा नोङो आर'नाइजोंनो जों गाैबो गिदिर गिदिर मानसि एबा सोरखौबा मान होनो थाखाय जोङो आर'नाइखौ बाहायनाय नुनो मोनो। आरो बैसागो बोथोराव जोङो आर'नाइखौ मोजाङै एबा गाव जोबोद मोजां रोखोमै जों बाहायो। बे आग बे आरनाइ जोङो दानायाव हाजो आगर आरो मखदमा आगरखौ होनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो आरो बे मोसानाय बेलायाव आइजोफोरजों लोगोसे हौवाफोरनि गान्नाय जोमनायखौ जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन थिग बेफोरबायदिनो हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय गामसाफोर आरो बिनि ओ गेन्जि गानायफोरखौ बुंदों नोंगौ आथिखालाव आरो बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि आर'नाइ गस्ला दिहुनदों आरो बेफोरबायदिनो गथ' गथ' उन्दैफोरनोबो रंजाहोनायाव थाखाय गावसिरनि गोसो खुसिनि थाखाय जोङो ओरैनो माखासे सिथाबखानाय एबा दुरजियाव डाइरेक्टलि बानायखानाय फिसा फिसा दख'ना गामसाफोरखो डायरेक्टलि बानायनायखौ जों नुनो मोनो। नंगौ ना नोंथां आरो बेफोरबायदिनो हौवाफोरा साजों लोगोसे बिसोरो ओ आर'नाइ फालि लायो। आरो बेफोरबायदिनो बिसोरो गेन्जि खौ सिङाव गान्नानै सायाव बे आर'नाइ गस्लाखौ गाननायखौ जों नुनो मोनो आथिखाल बेफोरखौ जो बाहायनायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो खेराइ मोसानायावबो जोंनिया दख'ना गाननायया फैयो। दख'ना गान्नायाबो जोंनिया ओ मोसानायजों लानानै बेलेग बेलेग जायो जेरै खेराइ फुजा होनायाव जोङो ब्लाउस गाननायखौ नुनो मोना। बिआइ जानजियाव ए बिदिनो दख'ना गान्नायखौ नुनो मोना माथ्र जोङो ओ गावनि जेरै माबायाव थेबनायखौल' नुनो मोनो सा बाहागोआव थेबनायखौल' जेनेबा बिनि जानजियाव जान्जियाव थुनायखौ नुनो मोना।
औ
जह दौदिनिया गाननानै मोसायो होननानै जों नुयो आरो आरो बाखिफोरा ओ सोरबाव एथेमनानै जानगियाव माबानायखौबो जों नुनो मोनो। आरो मोसानायजों लानानै जोंनिया बेलेग बेलेक गानो। बुंनो थाङोबा जोंनिया हाबा बर' मोसानायाव गावनि जि जोमखौ गाननानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो बुंनो थांबा बेयाय जेबो लिमिदनि दख'ना गाननानै फैनायखौ जों नुनो मोनो बेलेक बेलेग कालारनि दख'ना गानबोयो बेलेक बेलेग आगरनि गानबोयो बेलेक बेलेग फास्रा लायो बेलेक बेलेग डिजाइननि जों ब्लाउस गा गावनि गोसो खुसिजों गावखौ समाय गावनि गावखौ माजों बेरखांहोगोन गावखौ माजों समाय होगोन बेफोरबायदि जोङो गावनि गोसोबायदि गान मोननायखौ नुनो मोनो जोङो जोबोद मानसिफोरखौ रंजानाय जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो आरो बेफोर बायदि गाननायाव आरो जोङो माखासे बाथ्राखौ जों मख'नो हाबावो जे जोङो बेफोरबायदि गाननाय जोमनायखौ जोंनि आइजोफोरानो दायो जोङो जोंनि आइजो माहारि दानाय एरनाय आगर फालिफोराव आगर होन फालिफोराव आगोर एरनानै समायखांहोनाय गाबगाहोनाय बेफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा मावनायाव जोबोद रोंखा राखा आरो बैसागो बोथोराव सोरबा सोरबा बेफोरबायदिनो दखनाखौ गाननो थाखाय एबा गावनि मोजाङै दाना लानो थाखाय सिगाङावनो बिसोरो बैसागोनि सिगाङावनो बेफोरबायदि दख'नाखौ थाब थङै दाना लाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो। आरो गोसो खुसियै बेबायदि गाननायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरो मोसानायाव जोंनि गाननाय जोमनाया जोबोर गाहाय आरो जोङो बेफोरबायदि गाननाय जोमनायखौ जोंनि माबेबा माबेबा ओ मि थिंफोर जायोब्ला मिथिं दावथिंफोर जायोबा समायखांहोनो थाखाय जोङो ओ माखासे ओ डिजाइनफोर बानायनाय जायो जेरै जोंनि आर'नाइखौ लानानै आर'नाइखौ जों मालाबा समाव जायगाफोरखौ साजायो एबा ओ साफा नुुबोनायनि बायदि जों समायना बेरखांनायनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि माखासे माबाफोरखौ जोङो साजायनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबाय दिनो जो बेफोरबायदि द खना आरो आर'नाय फालि फास्राफोरखो जोङो बैसागोआव न'फोराव थांनानै न'खरनि साफ्रोम मानसिफोरनो मान बावहैनाय एबा सोरनिबा सोरनिबा बोसोर गोदानाव जोङो गाससिनिफ्रायबो आस बोर लायो एबा आसशिरबाद लानानै जोङो बेफोरबायदिखो जों गथाय होनायखौ नुनो मोनो आरो जोंङो नो जोंनि गाननाय जोमनायनि बागै जोङो आङो एसेबां बुंथिनो हायो
औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ओ बर' मोसानायाव गाननाय जोमनायनि बागै आं आरोबाव बांसिनै नोंथांनिफ्राय मिथिना मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय
औ गोजोन्थों नोंथां दे होमबा
औ दे